हेल नोंथां। खोनादों नोंथां।
अ दायो नोंथाङा मा खालामदों।
आं बिदिनो दङ एसे जिरायनानै दङ।
ए।
नोंथाङालाय।
दङ आंबो जिरायनानै दायो होनबा दसे सम राज्लायनो हागोन ना नोंजों फ्रिबा।
औ हागोन नोंथां।
होमबा जोङो दिनै बैसागुनि सोमोन्दै रायलायनोसै ना।
उम जागोन नोंथां जागोन। बार। मा बैसागुनि सेव। रायज्लायनोसै ना नोंथां।
औ बैसागुनि सायाव रायज्लायनोसै दसे।
होनोब्ला बैसागुवाथ' जोंनि बर'नि मोनसे फोरबो नङा होमबा।
औ बे मोनसे। एंगार हायै फोरबो।
औ दा। बैसागु होनोबा जों गोदोनि बैसागु फालिनाया एसे गोबावमोन नाथाय। दानि बैसागु फालिनाया। थ' एसे बेयावनो जों फालिनानै बैसागुखौ बिदाय होयो नङा होमबा?
औ होयोमोनथ' आरो
गोदोनि बैसागु फालिनाया स्नि दिन जायोमोन जों खोनानाय मथे दा सिगांनि आबै आबौमोननि ओफ्राय खोनानाय मथे सिगां सातदिन जायोमोन होननाय जों खोनादों।
खोनादोंं।
ए गोदो सात दिनाव जों गिबियाव मोसौ बैसागो फालिनाय जायोमोन नङा होनबा?
औ मोसौ बैसागुआ फास।
मोसौ बैसागु फालियोमोन बेनि उनावहाय मानसि जेरै जों मोसौखौ थुखैनो लाङोमोन दैमा दैसाफ्राव माखासे मोसौखौ साजायनो थाखाय बा देलायहोनो थाखाय जों मोसौ थुखैनानैनायनि सानसे सिगां लाव, फान्थाव, थाइखाआरि बायदिसिना माखासे बेफोर बुस्थुफोरखौ जों बुथुमनानै लायोमोन। रे-राइदोंं। बेफोरखौ जों बुथुमनानै लायोमोन मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगां जेब्ला मोसौ थुखैनाय समाव फैगोन बेरे फुंजानि सिखारनानै मोसौखौ जों थुखैयोमोन दैमा दैसायाव लांनानै गोदो दैमा दैसायाव लांनाया बे मोनसे मोजां नुथायोमोन नाथाय दानि जुगाव बेफोरखौ जों नुला दैमा दैसायाव लांनायखौ जों नुला जों ओं खम नुबाय दैमा दैसा लां बो खाथिनि न'खर न'नि फुख्रि बा। आजि खालि मथरजों दिरुननाय दै बेफोरजों जों थुखैनायखौ नुनो मोनसै। आरो।
थेवबोबो माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे मोसौ बैसागुआबो जोबनानै थाङाखै आरोना।
औ फालिनाया बिदिखौनो गोदो जेरै फालिदों बेफोरबायदिखौ फालिबो गासिनो दा दैमा दैसायाव लांनानै थुखैयोमोन बेयावहाय मोसौफोरखौ साजायनाय जायोमोन। मोसौखौ माने थुखैखांनानै जेरै मानसिफोरा गोदान बोसोराव गोदान गोदान जि जोम गाननानै। माने रंजायोमोन मोसायोमोन बेफोरबायदि जों मोसौफोरखौ थुखैयोमोन। थुनानै जेरै मानसिफ्रा गोदान गोदान जि जोम गानो बिदिनो मोसौ खौबो गोदान दुंरुंजों माने खायोमोन। बेखौ नुबोदों ओं। दा बिनि उनावहाय जोंहा मोसौ थुखै खांनायनि उनाव जेरै जों मोनसे जा फोथायनाय दं बे माने जेरै बैखौ बुङो जे गोखा गोखै जाना खुंखा खुंखा जानाय होनोना।
औ खुंखा जानाय होनो गोखा गोखै गासिबो
खौ जों हाजोआव थांनानै बा बेलेग मोनसे हाग्राबारिफ्राव थांनानै जों सेजौ जिथा मैगंफोरखौ जों बुथुमनानै ओ लगायनानै जों बेखौ बाजि खालामनानै जायोमोन गोदो मोनसे फोथायनाय दं गोदोनिफ्रायनो जोंहा बेखौ जायोबा जोंनि देहायाव जेसेबांखि बेमार आजार होया बेफोरो माने सोरां खारो होननानै जोहा फोथायनाय दं गोदोनिफ्रायनो बेखौहाय जों बेनिखायनो गोखा गोखैखौ जायोमोन सेजौ जिथा मैगंफोरखौ जों बुथुमनानै जायो नाथाय आथिखालाव जों जेसेबां मैगंफोरखौ जों नुनो मोनलामोन खम होमबाबो जों मैगंफोरखौ बुथुमनानै जा यो आरो बे नियमखौ जों गाराखै गोदो जेरै फालिदों बिदिनो फालिबोबाय थादों बिनि फ्ल मानसि बैसागु मानसि बैसागुआव जों बिदिनो जोंनि जेरै दोरोङारि दामजुफोर दं जेरै खाम, सिफुं, जथा, गंगोना बेफोरखौ दामै देयै मो सायै मुसुरै जों ज' ज' बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय रंजायोमोन रंजायो दाबो रंजायो गोदोबो रंजायोमोन नाथाय गोदोनि बैसागुजों दानि बैसागुजों एसे फाराग जेरै गोदो एकदम लोंला जाला जों जों बैसागुखौ मानो बारहोहरोमोन नाथाय दा मानसिफोरनि साननाय हनायफ्रा माने सोलायनो हमबाय इसेबां माने बैसागु जादों होननानै जौ जुवाजों जुदि गोदोनानै थायोबा मानसिया माने दावगानो हाया जायो बिखौ मिनथिखायो नोंथाङाबो दा एसे सोलायबाय साननाय हनायफ्रा सोलायनानै नै जों बैसागुखौ सानथाम एबा सानब्रैयावनो जेरै गोदो फालियोमोन बेफोरबायदि नेमखान्थिखौनो लानानै नै दासिमबो फालिनानै बैसागु खुंलायदों बाहो हरो नाथाय बिदि नंङाखि जों गोदो बैसागुखौ स्नि दिन फालियोमोन नाथाय दा थाम आरो ब्रै दिनल सालि फालियो बिदि होननानै जों बैसागु फालिनायखौ नेवसिग जों बेखौ बेखौ नुवा आरोखि
औ ने नेवसिनो हायि दोरोंखाना बेयो माबायानो उम
गोदो जेरै फालियोमोन बे दाबो बेफोरखौ माने एखे नियम खान्थिफोरजों जों फालिनानै बैसागुखौ रंजा बाजा बारहो हरो आरो दा हाबो बिनि सयाव एसे माबाफोर बुंगोन नामा?
उम बैसागु होनोब्ला माने जों बैसागु सफैनोसै होनबानो माने जोंनि गोसोआ रंजाखाङो आरो रंजाखांङो आरोना मा बैसागु मोसौ बैसागु जोबनाय लोगो लोगो मानसिनि बैसागु हाबबाय मानसिनि बैसागुआव जोंङो इदिनो गेदेरखौ मान होबाय उन्दैखौ अननाय सोरबा बायदिया गामसा बा दखना बिहाव बिखुनजो बा बिमा बिफाफोरखौ मान लालायबाय उन्दैफोरखौ अननाय होबाय ओमफाय बिदिनो बे समाव बे मान लानायनाय सम खालिथ बैसागु रंजाया जाहैबायना बे बेयाव खायफा खायफा गावबागाव गावबागाव बा नखरनि थाखाय गोबां बिदिनो बायदिसिना मोजांनि थाखाय आरज गाबो बेफोर समाव ओमफायो जेरै बैसागुनि थि दाननिफ्रायनो जों रंजाबाय गानबाय गाननाय जोमनाय दखना गामसा सिगां माने दखना गामसाफोरखौबो जोंङो जोंनि आबै आबौनि समाव गावनि आखाइजोंनो एरोमोन गावनि आखाइजोंनो दायोमोन दखना फालिफोरखौ ओमफाय दानि जुगाव बे बेफोरबायाददिखौ नुनो मोनला आरो माने मेसिनावसो बेफोरखौ बांसिन दिहुनसै । जोंनि गाननाय जोमनाय इसे ओंखायनो गाननाय जोमनायफ्रा महराव बेरखांदोंबाबो एसे आलादा रोखोमै नुयो । मिसिंनि नालाय सुख्लाब सुख्लि माने अनेक माने गोरोन्थिफोर आगरफोर नुनो मोनो आरो जेरै खानायाव जोंङो खानाय खफा माब मा बिबार होनो खानाय खफ लाख्रा बेफोर बिबारखौ लायोमोन ओमफाय दायो लाला आरो दा हाथायनिखौसो बायसै गासिबो ओमफायो सिगांनि समाव मान लालायनायफोराबो दङ ओमफाय दानिया खम जाबाय माने दानि उन्दैफोरा गेदेरफोरनि बोसोन लाला आरो गेदेरफोरखौ मान होनोबो रोंला खुलुमनायफोरखौथ बांसिनानो नुबांनोनो नागिरला बबेबा बबेबा गामियावथ ओमफाय इदिनो जमा जमा मोसानाय रंजानाय बेफोरोथ थाखानाय गोदोनिफ्रायनो थेवबाबो दायो गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गामिफोरनिफ्राय गुबुन गामियाव बारनो हानाय बेफोरबायदि सुबिदाफ्रा गैला आरो मानो‌ समजों लोगोसे गासैबो सोलायबोजोबबाय होननाय बायदि सोलायलांबाय आरो बेबायदि बैसागु रंजानानै फालिनानै थाबाय थाबाबो जाया इफोरबायदि माखासे सानबाय सानो गोरोंफोरा बिनिखायनो खम समायावनो रंजायो गावबागाव गावबागाव गामिफ्रावनो आरो मा बैसागुआव जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बै माइब्रा बिदै माइब्रा बिदै जौ बिदैयाथ बयनिबो न'खर न'खर थाखायो होनबा बेफोरजों लोंनाय जानाय खाजि बुख्रि बेफोरजोंबो सम बारो थेवबो दानि जुगाव एसे खम जाबाय जौ लोंनायफोराबो बांसिनानो बेफोरखौ लोंबांला आरो न'आव बानायनाय जौफोरखौ लोंनो नागिरला बां सिन दखाननिफ्राय लाबोनाय माने स्पेसियेल जुमाय बेफोरखौल' लोंग्रा जाबाय आरो आं सानो बिनिखायनो बे फोरबाय बे हारिमुफोरा जोबलांसिगोन नामा बो सम मोनसे नांङो आरो माने आंनि गोसोआव गासिबो सोलायबोबाय नालाय आं बेखौबो मोनसे सानो आरो जोंनि जुमाय माइब्रा फिसिनाय माथा फिसिनाय बेफोर फि ना दोननाय जुमायफ्रा सानसे गोमालांगोनबो नामा बेफोरबायदि आंनि गोसोआव सानखांनाय फैयो आरो
औ नाथाय गोमागोनाथ' नङा गोमाया दाबो सलियो ।
सलियो माने बहुत खमसैआरो
औ बेफोरो गोमानाय लामायाव फैया माने आं साननायावहाय दाबो फालियो नालाय जेरै गोदो फालियोमोन बिदिनो फालिबोगासिनो सुबुंफोर होमबा नोंथांजों दसे स सम रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय दसे सम होनायनि थाखाय नोंथां।
औ
ओम गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
दायो लाखिथ'नोसैना होमबा ना?
औ नोंथां